हेल'
अ नोंथां।
अ नोंथां मा खालामदों?
दोङो आरैनो।
अ ओम नोंथांखौ आङो मोनसे ओ माइ आबादनि सोमोन्दै सोंनो थाखाय कल खालामदोंमोन
औ
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? माइ आबादखौ बोरै बोरै गायो?
औ।
औ। दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा अ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय।
अ गिबियावनो जोङो माइखो
औ
सोमो आरो बस्थायाव दैयाव
औ
ओमफ्राय साननै दोननानै बोखाङो बोखांनानै हरसे बा हरनै दोनो आरो दोन्नानै ओमफाय फोथाराव लांनानै फोयो
औ
मास मोनसेसो थानानै खोथियाखौ फुयो आरो
औ
फुखांनानै दुब्लियाव फोथोरो गायो
औ
लांदां
औ ओ बेबायदिनो नोंथांमोननिखि मा मा आबाद मावो
जोंनिथि
औ
बिदिनो माइ आबादा थाखाबाय मैगं उ आबाद थायो
औ
खुसेेर बायदिसिना
लांदां नोंथांमोना नआव बेबायदिनो माइ माइनि अनगायैबो बेलेग बेलेग आबाद मावो नामा
औ
औ एसे फोरमायना होलाय मा मा आबाद मावो
ओरैनोसो मैगं थाइगं गोथांखा
राङा लाव बायदिसिना बिदिनो भिनदि बायदि बायदि
अ उम नोंथांमोननि औ जोंनिजोंबो बेबायदि बिदिनो मावो माइनि दाथ दैज्लां बोथोरना माइनि आबादखोथ ओ साफ्रोमबो सुबुङानो नखराव मावखायो।
औ
बेबायदिनो माइनि अनगायैबो बिदिनो गुबुन गुबुन आबाद मावो आरो दा।
औ
औ
मा मा आबाद। ओरैनो।
बेबायदिनो दा लेस इदिनो लेस्रा बेफोरबायदि दि मैगं थाइगं फोरनि आबाद मावो। उम नआवबो जानो थाखाय एसे एनै
औ
औ नों ओ नोंथांमोननिखि मा मा माइनि आबाद मावो नामखौ मोननैसो बुंनो हागोन ना।
नामआ माइब्रा थाबाय। रन्जित बुनाय
औ नंगौ।
औ बिदिनो
औ नोंथांमोननिखिथ दा माइ गायगासिनो ना?
औ गायदो।
अ नआव ओरैनो बेसेसो गायो माइखौ?
दा ओरैनो आराय बिगासो गायो। आराय आराय बिगा।
उम। ओ बेबायदिनो दा ओ दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदिनो माइ माइ गायनो थाखाय जोङो ओ बेबायदिनो बायदिसिना जोङो माइ गायनो थाखाय जों बायदिसिना आइजें फोर बाहायोना? उम बेफोरबायदिनो जेरै बेबायदिनो हाखौ फोमोननो थाखाय जोङो मा मा आदब बाहायो?
ओरैनो ट्रेक्टरबो बाहायो। टेक्टर, आमफ्राय नांगोल मोखौदो बिदि बाहायो आरो।
औ ओ दानि दिनाव औ।
खदाल बाहायो।
औ औ दानि दिनावथ अखाफोराबो ओ गोदोनि बायदि हालाबो नालाय एसे एनै खम हायो बहाबा बोसोराव बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोंनो माइ आबाद मावनाय आव दैनि गोनांथि जायो नङा होमबा?
औ।
बेबायदिनो जोंनिया दा अखाफोराबो एसे खम ओमफ्राय बेबायदिनो दै आबादावथ दै नांखागोन जोंनो बेबायदिनो नोंथांमोननिथिं माबाफोर दैनि बेबायदिनो दैखौ माबायदि लाबोनो हागोन बेफोरबायदिनि आदबफोर बाहायो नामा?
जोंथ जेबो बाहाया माने हाखरनिफ्राय मेसिनजों सारनानै गायो आरो
अ औ औ नंगौ। औ। बेबायदिनो दा ओ दैज्लांफोराव गोबां सुबुङानो माइ गायोना?
औ।
औ माइ गायो बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनिबो माइ गायो सुबुंफोरा बेबायदिनो बेलेग बेलेग ओ जाथोनि माइ गायो बेबायदिनो माइनि आबाद मावनाय फोराव इदिनो बेफोरबायदिनो हाग्राफोरबो रजयो ना दै दैज्लांबो म माइ माइनि माइ गायखांनायनि उनाव जोंना दै बिदिनो हाग्राफोरबो द जे नोंथांमोनखि बेफोरबायदि हाग्राफोर माबानो थाखाय बेबायदिनो माबा मोनसे आदब आइजेंफोर बाहायो नामा?
जोंखि हाग्रानि माबा हाग्रा थैनायनि मुलि बेफोरखौ बाहायो ओमफफ्राय खायफा खायफाया हाजिरा होनानै फुयो आरो
अ उम आ दानिदिनाव आरो दा औ बुंनाय नोंथां
नोंथांमोननिसिंबो हाग्राखौ फैयो माबा ना बेलेग आायजें बाहायो।
हाग्राखौ बेबायदिनो ओ ओ बांसिनानो जोंनिखि बेबायदिनो मा सुबुंफोरफोरखौनो हाजिरा लगायो बांसिनानो न'खर न'खर
औ।
हाजिरा ल गायो बेबायदिनो बेलेगथ आदब बेफोरबायदि बाहाया बाहायनायालाय हाजिराखौनो होयो आरो मानसिफोरखौ औ बिदियानो। उम। बेबायदिनो माइ गायनायफोरावथ दा गोबां सान्दुंबो जायो नङा होमबा
औ।
सान्दुं बिदिनो बबेबा अखा बेफोरबायदिनो माइ। फोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायनांगौ। गायनांगोन बयबो सुबुंफ्रानो गायखायोना न'खर न'खर औ गायाबा। आरो जाया जोंना
औ।
औ। माइखो माइ गायनानैनो जोंनि थां माइयानो जोंनि थांना थानायनि राहा नङा होमबा। माइनिफ्रायनोसो जोङो। औ। ओखाम ओंखाम मोनसे। जायो। माइ होननिफ्रायसो जों माइरं माइरनिफ्रायसो माइरंखौ संनासो जों। ओंखाम जायोना। बेनिखायनो गथायबो। सुबुंफोरा मा माइखौ माइ आबादखौ जों मावथारो आरो साफ्रोमबो सुबुङा न'खर न'खर। एसेबाबो। खायसे खायसेया आरो गोबांबो मावो।
औ।
औ अखायजों आरो खमबो मावो।
औ उम नोंथांमोननि जाय ओ। माबा माइखो फोयोना फोया? आस्रा सारनानै।
आस्रा जोंनिखि बेबायदिनो बोरि हाबो दङ। ओ बेबायदिनो गोथौ हा दङ बोरि हायाव जोंनिखि ओ फोयो आरो बेफोरबायदि आस्रा आस्रा फैयो। ओमफ्राय बे आरो गोथौ गो थौ हाफोराव दैथ थाखायो नालाय बेयाव आरो गाइयो आरो उम बोरि हाफोरखौ एवनानै मा ने जोंनिखि आस्रा फोयो। बेफोरबायदि नोंथांमोननिजोंबो फोयोना? अ उम। बे ओ नोंथांमोननिखि बिदिनो हाजिरा हाजिराफोर ओ हाजिराफोरनि दामफोरा बेसेबां? बेसेबां बेसेबां?
जोंनिथिंलाय हिनजावफोरनिया तिनस' तिनस' ओमफ्राय हौवाफोरनिया साराय तिनस'।
अ।
नोंथांमोननिसाय
जोंनियाबो बेबायदिनो हिनजावफोरनिया तिनस' आनो ओमफ्राय हौवाफोरनिया बिदिनो
ओ औ।
उम।
अ।
बेबायदिनो माइखौ जोङो मावथारो मावथारो आरो ना बय हाबो मावथारो औ औ औ।
नोंथां लाहारो बेसेसो माइ खेथि मावयो?
औ जोंहा उम पास बिगा मावो नोंथां।
औ
औ बास बिगा मावो बेबादि बिदिनो जानो आन्था मावो आरो नआव। उम ओं इदिनो ओं जोंनिखिजा आरो दैनि थाखायबो एसे खस्थबो ना। अखा सखा जेबो हाया। औ बेबायदिनो दैनिबो एसे प्रब्लेम जायो अखा सखा हान हाया बांसिनानो दानिया दानि दिनाव अखायानो खम जालांखाबाय।
औ अखायानो कम।
औ औ बेनिखायनो ओ खाथिखि आरो जोंनिखि दैमा दङ नालाय दैमाफोरनिफ्राय अखाफोर हायाबा दैमाफोरनिफ्राय लाबोयो आरो मेचिनजों औ बे बायदि लाबोयो‌
उम
लाबोनानै गायनो जायो गायनाय जायो आरो माइफोरखौ। औ बेबायदिनो माइखौ जोङो उम मा मा बोथोराव हायो नोंथाङा फोरमायना होनाय माइखौथ जों गायखांनायनि उनाव जोंथ हा औ हायोना मा बोथोराव
अक्टबर अक्टबर माससो जाहैयो।
औ औ उम आरो खायसे खायस माइआ आरो एसे थब जायोना एसे थब औ बे आसा फोनायफोरानो औ आसा हानाय फोरानो एसे थब थब जाहैयो औ औ बेफोरबायदिखौ जोङो मा औ बेबायदि औ थब हाना थब ओ मा-माइ हानायखौ आरो हानानै जोङो नआव लाबोयो आरो थबनो।
औ
ओम मोननायखौ बेबाय दिनो नोंथां खौ माइनि सोमोन्दै माइ आबादनि सोमोन्दै सोंनानै ओ सावरायनानै जों आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दाथ जोंना समाबो दोनथनो जाबाय औ दोनथनो स नामा नोंथां
दे नोंथां दोनथनोसै
औ दे